हेलौ औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आङो जिरायहैगासिनो दङ नोंथां
औ दा आं नोंथांजों दैनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायजागोन ना
औ फोरमाय जागोन नोंथां
औ
दे औ दे बुंदो
दाब दैया मानसिनि थाखाय गोनांथार जायो आरो
औ
दा बिदिनो दैया बुहुमनि मोनसे
उम
बिदिनो बिदिनो गोनांथार जानाय मुवा
औ औ
आरो बुहुमाव दैनि गोनांथिया एसेल'बो नंथारामोन आरो
औ औ
आरो मानसिया मानसिफ्रा बिदिनो दै लोङा लागासिनोबो थांनानै
औ औ
आरो दैयानो जोंनि जिउ जिउ राहा बायदियै गनायजानाय आरो
औ औ
दा लैथो लैथोमा दैमा दैसा फुख्रि हाख - खर हालाफोराव जों दैखौ नुनो मोनो
औ औ
आरो बिदिनो हा सिङावबो दै दङ
औ
दैखर आरो दंखल एबा
औ
कल दैखरनिफ्रायबो दैखौ मोननाय जायो आरो
औ
बिदिनो दैखौ अख्रां सानिफ्राय अखा महरैबो मोननो हायो
औ
बिदिनो दैखौ मानसि आरो जिब जुनारफोरा लोङो
औ औ
आरो बिदिनो नाफोराबो बिदिनो दैनि गेजेरजोंसो थांनानै थानो हा
औ औ औ
दा बिदिनो खायसे खायसे दैया मैला एबा गुबुंलेबो थायो
औ थायो
दा बेफोर दैखौ लोङोब्ला
औ
मानसि एबा जिब जुनार बेफोर बेफोरनि देहाया गाज्रिबो जालाङो
औ
बिदिनो खायसे गोग्गो दैखौ हा सिंनिफ्राय मोननो हायो
औ हायो
दा बिदिनो दैखौ बिदिनो आबाद आबाद फोथार बायदिफोराव होयोब्ला एबा बिबार बिबार बायदिफोराव होयोब्लाबो
औ
बेफोरो दैनि गेजेरजों मोजाङै थांनानै थानो हायो।
औ
दा जों जोंनि देहायाव देहाखौ गाहामै लाखिनो थाखायबो गोग्गो दैखौ लोंनांगौ
औ
आरो बिदिनो गुबुन फारसेथिं मैला गोनां दैया दैखौ लोङोब्ला जोंनि
औ।
देहायाव बेराम सोमजियो।
औ।
बिदिनो देहाखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय जों सानफ्रोमबो दै लोंनांगौ जायो आरो।
औ
दा सानफ्रोमबो बुरजा दै लोङोब्लासो बेराम आजारनिफ्रायबो रैखा मोननो हायो।।
औ।
आरो बेनि अनगायैबो जों दैखौ गोबां खामानियावबो बाहायनो हायो।
औ
जेरै जि सुनाय दुगैनाय बिबाराव दै लुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय
औ
आबाद आबाद बायदिफोर मावनायाव
औ।
आरो बिदिनो दारिमिनफोरावबो दैखौ बाहायनो हायो।
औ
बिदिनो दैखौ जोथोनै लाखिनाया जोंनि एबा सुबुंफोरनि मोनसे बिबान आरो।
औ
आरो दैयाव जों बायदि गाज्रि मैला मुवा बेसादफोरखौ बेसाद खखौ गारोबा दैया गुबुंले जायो।
औ।
बेनिखायनो बैफोर गाज्रि मैला मुवाफोरखौ दैयाव गारनो नाङा आरो।
औ
आरो बिदिनो बेसेन गैयै होनना जों दैखौ बाहायलाबायनो नाङा आरो।
औ नंगौ थारैनो दैया दैया सुबुंनि सुबुंनिनो जोबोद गोनां दै गैयाब्लानो माने सुबुङा थांनानै थानो हानाय नङा दैयानो सुबुंनि जिउ होननानै नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरैहाय जोङो लैथो दैमा दैसा हाखर फुख्रि बेफोरबायदियाव जों दैखौ मोननो हायो नालाय। ओ जों सरासनस्रा दैखौ जोङो बेफोरबायदि बियाव मोननो हायो नाथाय ओ जों गोग्गो दैखौ जोंङो हा सिंनिफ्राय मोनो होननानै नोंथाङा बुंलांदों जेरैहाय दंखल ओ दैखर बेफोरबायदियाव
आरो जोंङो दैखौ जोङो ओ बाहाय ओरैनो मोनदों होननानै बाहायलाबायनो नांङा मानोना दै गोग्गो दैनि गोगो दैनि ओ बिबाङा जोबोद माने खम सरासनस्रा दैयावसो माने गोबां दङ बेनिखायनो जोंङो बे दैफोरखौ गोग्गो दैखौ बाहायै गारनो नाङा आरो जोंङो ओ गोबां खामानियाव बाहायो नोंथाङाबो बुंलांखाबाय ओ जेरैहाय आबाद फोथार आबाद फोथार जि सुनायानो होन दुगैनायानो होन, बिबाराव दै लुनायानो होन, ओंखाम ओंख्रि सं संनायानो होन, आबाद आबाद दारिमिन बेफोरबायदियाव जोङो माने दैखौ गोबां बाहायो, नङासै
लांदां
आरो सुबुंफोरा सुबुंफोरा बुरजा दै लोङोब्ला गोग्गो थायो होननानै जोङो मिथिगौ आरो मैला दैखौ लोङोब्ला बेराम आजार जायो। ् बेनिखायनो जोंङो सानफ्रोमबो जोंङो गोगो दैखौ लोंनांगौ जायो
औ।
औ। जों गाहामै ला देहाखौ गाहामै गोख्रोङै लाखिनो थाखाय जोङो गोग्गो दै सानफ्रोमबो जों बाहायनांगौ आरो ओ मोजाङै दुगैनांगौ आथिं आखाइ सुनाय बा दुगैनाय दै लोंनाय बेफोराव जोङो मोजां दैखौसो जों बाहायनो गोनां जायो गाज्रि दैखौ जोङो बाहायबाय थायोब्ला जोङो स्किन जेनेबा बिगुरनि बिगुरनि बेरामा सोमजिनो हागौ गाज्रि दैयाव। बेनिखायनो जोङो सानफ्रोमबो गोग्गो दैखौ बाहायनांगौ दुगैनायफ्रावबो ओंखाम ओंख्रि संनायफ्रावबो, लोंनायाव बेफोरखौ बाहायनांगौ आरो जोङो मेल मिटिंफोर जायोब्ला बा हाबाफोर जायोब्ला माबा मोनसे खर्मफोर जायोब्ला जोङो गोग्गो दैखौसो बाहायनाय जायो दा जोङो ओ औ ओ दैखौ जोङो माने बायनानैबो मोनो आथिखालाव आथिखालाव गोबां माने ओ नायबिजिरसंनानै बिगियानारि आदबजों बिजि संनानै दैखौहाय ओ दखान दखानफ्राव फाननाय जासै आरो हाबाफ्रावबो बुरजा बुरजा दै नांगौ नालाय बुरजा बुरजा दै नांगौ नालाय बेनिखायनो बिनिखायनो बायनानै लाबोयो ओ बरिन बेफोरबायदिनो गोबां माने जायगाफोरनिफ्राय आरो मेल मिथिंफ्रावबो बथल-बथल बथल सोनानै फाननाय बे दैफोरखौहाय पेकिं पेकिं लाबोनानै ओ सुबुंफोरनो राननानै होयो बा गेदेमा सुबुंफोरनो राननानै होयो। आरो जोङो औ जि सुनायावबो जोङो मैला दैखौ बाह फायनो नाङा मानो होनोब्ला बे जिफोराव मैला जिनिसफोरा सिथाबनानै थानानै बिगुराव माने गोबां ओ मिन्थियै बा मिथिनो मोननाय बेफोरबायदि बेरामा जायो नि फोरनिफ्राय जोङो सांग्राङै थानो थाखाय ओ गोग्गो दै बा मोजां दैखौ जोङो बाहायनो नांगौ। आरो ओ ओ फुख्रि बा हाखर बा दैमा दैसा बे बायदियावबो गोबां जिबफोरा थांनानै थायो नालाय, बिथांमो- बिफोरबो माने ओ दैनि गेजेरजोंनो थांनानै थायो गावनि बारजाजों बा आयसाजों बिसोरो सानस्रिनानै ए बिदिनो थांनानै थायो आरो बेफोर दैफ्राव गोबां बिजानु-बिजानु मुवा बेसाद थानायफोरखौ बे नाफोराबो ओ जायो। बेनिफ्राय मैलाफोरखौ बिदिनो गैया खालामो। बेनिखायनो माने ओ हाखर हाला फुख्रि बा दैमाफ्राव थानाय बेफोर जिबिफोरखौबो ओ फोजोबनो नाङा। मोजाङै लाखिनांगौ जोथोनै। आरो जोङो दैखर दैखर। खौ जोङो माने ओ सुनै बा सुनै होनानै जोङो साफा खालामनो हायो बेकिं सदाफोर बे सुनैखौ होनानै। साफा खालामनो हायो दैखौ। आरो बेनिफ्रायनो जों साफ फा खालामनायावनो जोङो माने ओ बिदिनो दम ओ द' दमान बा बा मान बा थाम मान बेफोरबायदिनि गेजेराव जोङो बे सुनैफोरखौ होनो हायो। आरो अखाखौ जोङो अखाखौ जोङो ओ जोमैनिफ्रायबो जोङो मोननो हायो।
औ।
बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो जोङो दैनि बाहायथिया माने जोंनि सुबुं जिउआव जोबोद गोनांथार होननानै जोङो बुंनो हायो दे होमब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ फोजोब जासिगोन।
औ दे नोंथां।
औ दे गोजोनथों दे।